नोंथां खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ नोंथां
हेलौ अ नोंथाङा दायो दसे समनि थाखाय फ्रि नामा?
दा दुगैखां लोंखां दा फ्रिआनो दंथ'यो नोंथां ओं
औ होमबालाय आं दायो दा नोंथांजों रायज्लायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो। बे टपिकनि सायाव रायलायनो नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां सम फ्रियानो दं नोंथां।
टपिकआनो जाहैबाय बिदिनो लामा सामा आरो गोदोनि लामानि फाराग आरो दानि लामानि फारागा माबायदिनि बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओं
औ औ दे
गामिनि लामानि सोमोन्दै आरोना नोंथां जोंनाथ' गोदोहाय लामाफ्रा मोजां गोजामोन दाथ' सोलायजोबथारबाय नालाय जुगा दा इदि दाथ' बिदिनो जोंनिखैथ' दलहा जायोना आरो दैमा दैसाबो दंजाजोबो ना खाथिफ्रावनो बिदिनो माथावरि साथावरि बिदिनो दैबाना अखा हाबाथाय दैबाना जाबाथाय लामाफोर बायफ्लंलाबायायनानै बिदिनो हा फैनानै बिदिनो लामा सामा सेस जेबो न' स' आरो बिदिनो लामाफ्रा खुरखानानै गामिनि गामिनि लामाफ्रा इदिनो गाज्रि जाजोबो आरो माने बिदिनो हा हखर हाला गारि खारजाया मा खारजायानो बेबायदिनो बेबायदिनो मानसिफ्रा बेबायदिनो मानसिफ्रा खामायनो मानो उसुबिदा जायो आरो ओंखायनो बेबायदिनो बेबायदिनो दैफोर फैबाथाय गाज्रिथार आरो माने जोंनिथिं थाबायनो सुबिदा मोना अबबा थांनो होनबाबो मोना गारिबो खार जाया नालाय नोंथां बिदिनो लामाफ्रा गाज्रि जाजोबो आरो जोंखै
औ
दा दा दाबाय दानि जुगाथ' सोलायबाय नालाय गोदोनि दिनाव मोजांमोन दा लामाफोरनि थाखाय गाज्रिथार जोंखैजाय नोंथां अबेबा बान्दो बायफ्रुनानै लामाफ्रानो बायस माबानाय खुरखाजोबनाय दा नोंथां मोनथिंलाय माबोरै लामाफ्रालाय?
दाथ' नोंथां दायो नोंथांमोननिथिंजायै बारा मोजां नङा होननाय खोनादों नोंथां। बुंनाय बायदिब्ला।
ओ।
दाथ' नोंथां जोंनि थिं गोबां गोदोनिफ्राय दानिफ्राय सोलायनो मोनो आरो गोदोनि जुगाव। गोदोनि दिनाव दाथ गासिबो लामाफ्रानो फाखक्का जाजोबबाय। आरो गोदोनि दिनावथ' फाखक्काखौनो नुनो मोननाय जायामोन। मानो होनोब्ला गोदो एसेबां माने रोंनाय सोलोंथाइजों सोलोंथाइ लानानै माने रोंनाय एसे गियान होनाय गोनां बांद्राय बारा मानसि उजिथ'वाखैमोन नालाय। गोदो बेसेबां सानखांनो हानाय बेफोरबायदिनि जाउनावनो लामा सामाफोरखौ खौ बानायना लानो हायामोन। आरो दानि बायदि पाखक्का लामा गोदोनि दिनाव गैयामोन। गोदोनाथ' बेफोरबायदि आरो गोदोनि दिनावथ' गारि मथरफोरबो खारामोन। मानो मानो होनोब्ला लामाफोरा बेबायदि बिदिनो फाखक्का नङा बेफोरबायदिनो गोदोनि लामाफ्रा बेबायदिनो हाखर हाला आरो गोदोनि दिनावथ' लामा फोरखौ बांद्राय बारा मोजां फोसाबनाय जायामोन। जारमन बारि आरो हाग्रा गुदु गुदु बारि बेफोरबायदिसोमोन लामाया। आरो लामाफोराव गारि मथर खारजायैनि जाउनाव गोबां बिदिनो गोदोनाथ' थाबायनासो बांसिन हान्थियोमोन नालाय आरो थाबायनानैसो बांसिन सिन दावबायनाय जायोमोन बेफोरनि थाखायनो आरो दावबायनो थाखायबो जोङो बेराम आरो बेफोरबायदिनो जोङो नुनो मोननाय जायो। आरो गोदोनि दिनावथ' बेमार आजारफोर जायोब्ला डक्टराव लांनो लांनाय लांनाय जायोब्ला ओ जेरै गोदोनि दिनाव मोसौ गारि आरो गराइ गारि बेखौसो जोङो मोननो थाङोमोन। बेफोरनि बेफोरावसो जोङो जोङो लाना थांनाय बेमारफोर खौ लाना थांनाय नुनो मोनोमोन आरो। आरो दाथ' दानि जुगावथ' लामाफ्रा हायफा जाजोब्बाय गासिबो फाखक्का जाजोब्बाय। अबेयाव थांनो गोसो बेयाव थांनो हायो आरो लामाफ्रा मोजां नालाय दसेनो सहैनो हायो। फास मिनिटफोरल' एक घन्टाफोरल' लायो आरो गोदोनाथ' साननाव सानसे। बे थाबायनांगौमोन अबावबा थांनोब्लाबो लामाफोरा गारि गारि गैयिनि जा जाउनाव आरो गोदोथ' गारि म- टर जेबो गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो गोबां गोजान गो - जान लामा हान्थिनांगौमोन थाबायनानैनो आरो दाथ' जोंनि गामि खाथि खालाफ्राव गासिबो लामाफ्रानो फाखा जाजोबनो हमबाय। सोलोंथाइ लानानै सोलोंथाइ लानानै गियान गियानफ्राबो गोबां जानो हमबाय नालाय बेफोरबायदिनो मोजांनिफ्राय मोजां लाबोगासिनो दङ। मानो होनोब्ला सरखाराबो बिदि नाहरगासिनो दङ न' बांफोरखौबो। गासिनोबो न'खराव गंसे गंसे न' हरदों। आरो आरो दै दै फैनो थाखाय दैनिबो थिंखल हरदों आरो लामा लामाफोरखौबो फाक्का बानायनो थाखाय गोबां रां हरदों बेफोर रांफोरखौ गोबां मानसिफ्रा कन्टेक्ट लानानै ओइ मावदों आरो बबेबा बबेबा गामियाव बेफोरबायदिनो नुनो मोनो आरो बबेबा बबेबा गामियाव जाजोबाखै जानाया होमबाबो जों गामियाव जा जोंनि खाथि खालाफ्राव जाजोब्बाय आरो अबेबा अबेबा गामियाव बेफोरबायदिनो कन्टेक्ट लाबाबो गोबां मानसिफ्राथ' गासिबो एखे समान मोजां जाजोबाय नालाय सोरबा गाज्रि थायो सोरबा मोजां थायो बेनि जाहोनाव गाव गावसोर गोजौनिफ्राय हरनाय रांफोरखौ जानानै बेफोरबायदिनो लामाखौ मोजां खालामाखै आरो दाबो इदिनो गोजौ गाहाय लामाफ्रा अन्थाइबारि बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो अबेबा अबे बा गामिफोराव आरो जोंनि एसे गोजानानो जायो एक घन्टा सारि सारि घन्टाफोर लायो आरो जोंनि गोजान जायो बे जायगाया जेरै हादान सारियालिफोर होनो बेफोर जायगाफ्रावथ' दानि जोंनि ओनसोलनि बायदि लामाफोरानो गैया मानो होनोब्ला बेफोर बेफोरनिथिं गोदोनि गोदोनि बायदियानो दङ दाबो जेरै थुरिनि न' आरो उखुमफ्राबो उखमफ्राबो नारनिफोरसो आरो इन्जुरफ्राबो हानि लिरनाय औवानि औवानिसो जेंलाफ्राबो बेफोरबायदिनो न'फोरा गोबां जानो गैयैफोर दं आरो बे सारियालि एबा हादानफ्राव आरो मोब्लिब गोहोआबो दाबो सहैयाखै आरो जानाय लोंनाय गोबां असुबिदा जायो मानो होनोब्ला बेथिं गोबां रांनिबो गोनांथि जायो रांनि रां मोनै रां मोनैनि जाउनाव ओंखामबो रसा नांनाय दां नांनानै थानाय नुनो मोनदों आरो गोबां हाजिरा मावसेयावबो नखर गंसेखौ खुंनो हायि बेफोरबायदि नुनो मोन्दों आरो आरो बेफोरबायदि इ सरकारा सरखाराथ' गासैखौबो नाहरजोबनो होबाबोथ' नाहर जोबो अब्लाबो गासिबो मोनफैजोबो नालाय बिनि आखाइ बिनि आखाइ हरनासो बेयाव मोन फैदों नालाय आरो बैफोर बैफोर मावग्राफ्रा मोजाङै मावैनि जाउनाव बेैफोरबायदियाव दाबो बेफोरबायदि न' लामाफ्रा सहैनो हायाखै आरो आरो सहैनो हायै जाउनावनो दाबो गोदोनि बायदियानो दं आरो बेफोरनो आरो नोंथां
उम
दा नोंथांमोनथिंलाय लामाफ्रा एसेबो मोजां जानो हमथाराखै नामा होमबालाय दै बानानि जाउनफ्राव
दा दै बानानि जोंना नोंथां लामा खुरख'नायफोरा दा सरकारा फैग्रोदों माने नोंथां
औ औ
नायसै एबार मा खालामो सरकारा मा होनो इदि लामाखौ मोजां हा खोनानै टाइल्स जाबोना बाला अन थाइ गारो जिखुनु एसे नायथ'ग्रोनो होनदों आरो ना नोंथां लामायाथ' गाज्रियानो जोंखै बिदिनो बाला लामा मोजां जानांगौ आरो ना नोंथां गारि मथर खारजानाय
बेबायदिनो उसुबिदा जायोना नोंथां गारि मथर खाराबा गारि मथर खारलाङोबा अबावबा थांनो गोसोबाबो थांनो मोना थाबायनानै थां गोजाननो बा आरो न'फोर न'फोरथ' गामिफ्रावथ' फोर लुनो बाला अन्थाइ लाबोनो गोनां जायोना नोंथां
औ औ
इफोर इफोरनि थाखायनो लामाफ्रा गाज्रि ना ओंखायनो बाला अन्थाय बिदिनो इथा लाबोनो खस्थ' जायो आरो नोंथां गारि मथरबो खारजाया नालाय इदिनो लामाफ्रानो मोजां नङा नालाय
औ औ
बेबायदिनो ओंखायनो दा
दाथ' नोंथां बुंनाय बायदिब्ला दैबाना दैबानायाबो जोबोद खहा खालामनानै इदिनो लामा सामा हा गिसिखानानै बायनाय आरो दालांफोर दालांफोराबोथ' अबावबा इदिनो इथानि जाबनानै गोबां बिदिनो अबावबा फाखानि फाखानि नुनो मोनो आरो अबावबा औवानिसो अबावबा बिदिनो औवाखौनो हेबनाय नुनो मोनो आरो अबावबा लहा लहानि दालां फोरबो नुनो मोनो आरो बेफोरनि जाउनाव औवानि दालां औवानि दालाङावथ' बोसोर बोसोर जोरा बेबायदिनो